औ औ औ खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? ओ नोंथाङा मा खामगासिनो दं?
आं ओरैनो दं थ'यो।
अ नोंथांनि खबरा माबोरै?
ओ मोजांथ' दे दासान्दि।
अ आङो नोंथांजों मोनसे टपिक सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा राय्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ।
ओ टपिकआनो जाहैबाय ओ फिथाइ सामथाइनि बागै आं रायज्लानो होननानै सानदोंमोन नोंथां।
औ बुं बुंजागोन।
अ नोंथाङा ओरैनो ओ माबायदि फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो माने?
आंथ' उम गासिबो फिथाइखौनो जानानै मोजां मोनो गासिबाबो फिथाइफ्रानो गावबा गाव माने आलादा आलादा टेस् दङ सोरबा गोखै सोरबा गोफा सोरबा खैरोम दैैरोम बेफोरबायदि आरो ना।
ओं
बेनिफ्राय आरो खायसे खायसे फिथाइफोरखौ माने आस सार बानायनाय जायो खायसेखौ फोराननानै दोननाय जायो बिदि आरो ना।
औ औ।
दे सोंनो हागोन दे।
ओ नोंथांलानि न'आव ओरैनो जेनेबा मा मा फिथाइ सामथाइ दं ओरैनो?
जोंनियावथ' बिदि बारा गैया बिदि जोंनिया ओम गय दङ बिनिफ्राय नारें खल ओमफ्राय थाइजौ खान्थाल बेनिफ्राय लेसु लेटुखु बेसिमल' दं आरोना। बेनिफ्राय बिदि गैया औ।
अ ओरैनो जेनेबा गरम बोथोरफोरावथ' नोंथांमोना थाइजौफोरखौ जायो जानांगौ।
औ औ।
औ।
गरम बोथोरफ्राव जायो थायो।
गासैबो आरो गोखै नालाय गासैबो जानाय जाखायो थाइजौखौथ' नोंथाङा थाइजौखौ जानो मोजां मोनो ना मोना जेनेबा?
मोजां मोनो।
औ।
उम।
नोंथाङाबो आंनि आंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयो।
औ- औ दङ बुंजागोन जोङो माबे माबे बोथोराव मा मा फिथाइखौ जानाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायजागोन आरो ना?
ओ जोंथ' ओरैनो दा जेनेबा गरम बोथोराव खान्थाल- खान्थालखौ जानाय जायो आरो थाइजौखौबो जानाय जायो लेसु जायो आरो दा लेथुखौ -लेथुखौबो जायो ओमफाय ओ सेमफ्राम फोरखौबो जायो सेमफ्राम आथ' खायसे- खायसे जेनेबा गोजां बोथोरावबो मोननाय दं। आरो गोलोम बोथोरावबो मोननाय दंना? आरो जोंहानाव बिदिनो सेमफ्रें बिफां, लेसु बिफां, आरो थाइजौ बिफां आरो गय दोङ आरो ना नोंथां।
ओं ओं।
फिथाइ सामथाइ फोरखौबो जानांगौ देहानि थाखाय मोजां। माखासे माखासे भिटामिनफोर मोननाय जायो।
ओ
आरो गोबाङानो जेनेबा फिथाइ सामथायाइफोरखौ बिदिनो फाननानै बिजनेस सोलिगासिनो नो दोङो गोबां मानसिफोरानो। बायना ओरैनो जेनेबा बायना जानायनिख्रु न'फोराव न'फोरनिखौ जानाया एसे साब सिन जायो आरोना जेबो बिदिनो मेदिसिन थेदिसिन होनानै फोमोननाय जाया। मोननाय फिथाइफोरखौ। बाजाराव फाननायफोरा आरो जेनब बा मेडिसिन होनानै थाब फोमोननानै थाब मोनहोनानै फाननाय जायो आरोना नोंथां।
आं एसे फोरमायना होनसै फिथाइ- सामथायाइनि बागै।
औ फोरमायजागोन दे नोंथां।
माने जोंनियाथ' दा जोंनि मिथिंगायाव ओरैबायदि माने जोङो खायसे खायसे फि थाइफोरखौ माने जों जाजायो खायसे फिथाइफोरखौ जाजाया माने जोङो आरो खायसेफोरखौ जों मोनजा फेराखैबो बेबायदि आरोना दा जों जेखौ मोनजाफेरदों आं बेनि बागै बुंगोन आरोना। जोङो गयफोरखौ जोङो ओं खाम जाखांनानै जायो बेनिफ्राय गयफोरखौ सुपारिबो बानायनाय जायो द खानाव जोङो गोबां माने गयनि बेफार फालांगि खालामनानै जोङो रां- रांखावरिबो जोङो बुथुमनो हा हायो आरो ना। आरजियो बेबायदि मोनसे बिजनेस आरो गय बागानखौ फानोब्लाबो ओरैबायदि रां मोनो। बेनिफ्राय थालिरखौ बुड़ोब्ला थालिरा दाबायदियाव ओरैबायदि ओंखारो माने गरम बोथोराव मान गरम बोथोराव थालिर जानो ओरैबायदि मोजां मोजां माने देहानि थाखायबो मोजां थाजिम मोनो बेनिफ्राय थालिरनिबो जुइसबो बानायो थालिरनि चिप्स बानायो बेफोरबायदि बानायनानै माने थालिर आखाबो फानो बिदि बानायनानै गोबां रांखावरि खामायनो हायो आरोना। बेनिफ्राय बेनिफ्राय आङो गोखैनि बागै बुंसै दा जोंनियाव गोखै होनोबा बेबायदि गोबां दङ माने जेरै नारें जुमब्रा, नारें आसि नारें लेबु मिथामुरि नारें गोबां आरोना सानथ्र'हायै थाइजौ जलफि माने बेफोरखौ जोङो बोथोरजों लोगोसे जायो आरोना दा खमला बोथोरखौ जों गोजां बोथोर बोथाव मोननाय जायो बेनि दाथ' जों गोरम बो थोराव जोङो जुमब्रा बेफोरखौ मोनो आरोथ' बार' माहिलि माने लेम्बु फोराथ' नारें खार्जिफ्राथ' थाबायनो थाखायो जों बेखौ ओंखामजोंबो जानाय जायो बेनि आसा -सारबो बानाय खायसेफोरा बेनिफ्राय बै निम्बु दुलुर दुलुर नारेंआ बेखौबो आस बानायनाय जायो बेनिफ्राय जलफिखौबो जोड़ो आसार खालामनानै दोनो। जोङो फाननोबो हायो जोङो ओरैबायदि रां खामायनो हायो आरो ना फिथाइ सामथायाइनिफ्राय
औ
बिनिफ्रायो ओ खायसे खायसे फिथाइफोरखौ जोङो ओंख्रिबो जायो जेरै बे बेफोरबो फिथाइ सामथायावनो गोलैयो जेरै जोगोनार खुमब्रा खांख्रिंखला खला ओ भल ओ टिता केरेला बेफोरखौ जोङो ओंख्रि जायो आरो ना बेनिफ्राय थाइजौफोरखौबो खायसे मानसिफ्रा ओंख्रि जायो। खिन्थु आं जाफेराखै आरो ना थाइजौखौ औ बेनिफ्रायाइ खायसे औ औ थाइगिरफोरबो दङ' थाइखाबो दङ' बेफोरखौ थाइखाखौथ' फोराननानै दोनो बेमफ्राय उनाव बेखौ फोरानना दोननानै स्टक खालामनानै दोननानै मोजाङै उनाव जानाय जायो आरो ना बेबायदि औ नोंथाङाबो एसे फोरमायजागोन
उम ओ थाइजौ थाइजौखौबोथ' थाइजौखौबो आसार खालामनानै जाजायो। आसार खालामनानै जेनेबा आसार खालामना दोननानै गोबां सम ओ गोबाव समहालागै जानो हायो
औ
आरो बिदिनो थाइगिर दङ' गोखैनि बेलायाव थाइगिराबोथ' फिथाइआवनो गोलैयो
जेनेबा जोङो उम ओ फिथाइ सामथाइखौ जोङो माबोरै हाय ओंख्रि ओंख्रि बानायनानै जायो बा आसार खालामो बिनि बागै एसे फोरमायजागोन आरो ना आसारफोर बानायफेरदोंब्ला
ओ आसार बानायदो मानेथ' आङो ओरैनो थाइजौखौ बानायफेरदों एसे इजि प्रसे
थाइजौनिनो बुंजागोन आरो
औ
औ
ओ थाइजौखौ आसार बानायनोबाथाय जेनेबा सिङाव माबा मादा थायोना बिज्रो थायो ओ बि बियो माने रास्लाबि सायावनो हाननानै बेखौ दाननानै एसे फोरानना लाग्रोनांगौ आरो ना
उम उम
अ नोंनि गोसो जेसे गोदोर बानायो फिसा बानायो बिदि टाइपनि नायनानै दानना लाबाय दाननानै सान्दुङाव दोनबाय ओमफ्राय संख्रि रं बेफोरखौ लगायखांनानै सान्दुंआव दोननानै एसे फोरानबाय आरो ना जाहाथे मस्लाफोरा हाबनो हायो फोराननाय फोराननाय आरो ओ थावखौ फुदुंबाय
उम
ओमफ्राय आरो जेनेबा जि जि मस्ला होगोन नों बेहाय ओ थुन्दा थुन्दा बेगर जेनबा जि जि मस्ला होयो बेफोरखौ नोङो सारायाव ओरैनो एवज्रांना एवज्रांना लानानै ग्राइन्ड खालामनानै होबाय,
खालामना ग्राइन्ड खालामना लानानै फानलुआव ओ फानलुफोरखौबो ग्राइन्ड खालामखाना लाबाय
ओ
जुदि फालु गथा गथा जानो गोसो गैयाबा ओ बिदिनो आरो ओमफ्राय फानलु ओ थाइजौ फोरानना दोननायाव, मिक्स देना लानाय माबाफोरखौ, जेनेबा मस्लाफोरखौ मिक्स खालामबाय आरो ना नों
उम
खालामनानै ओमफ्राय थावखौबो थाव फुदुंना लानायखौबो एसे एसे होबाय, एसे एसे होनानै मिक्स खालामजोबबाय, मिक्स खालामजोबखांनानै उनाव जि मस्लाया नांजोबबाय बेखौ मस्लाया नांजोबबाथाय, ओ बयेमाव सोनानै दोननानै जेनेबा सानदुङाव दोनबाय, गोबाव समहालागै दोनजायो नोंनि गोसोआ जेनेबा जेसां, सम दोनो,
उम
होमबानो बिदि आसारा जाजायो आरो
औ
नारेंफोरखौबो खालाम जायो बिदिनो सेम प्रसेस आरो जेनेबा, जे बांसिनानो आजारखौ बिदि गोखैफोरखौ खालामोथ'
उम
थाइगिर दं बेफोरखौबो खामजायो बिदिनो सेम प्रसेसै,
उम
खामनायनि प्रसेसा गावबा गाव आलादा आलादा थायो आरोना नोंथां,
उम
सोरबा थावखौ बुरजा होयो लोमजासे, सोरबा आरो एसे एसे होनानै माबायो गावबा गाव गावबा औ इस्थालनि
ओम
नोंथाङा बानायो नामा जेनबा इदि गोखै फिथाइफोरखौ आसार,
आंथ' बिदि आं जल'फिखौल'सो आं खालामफेरबाय जलफ, फिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन आरो माने जलफ औ जलफिखौ माने हाननानै लाबोनानै मोजाङै सुनानै लाब सुरुनानै ओमफाय एसे रुस्रोनानै लायो आरो ना आं खालामनाय, एसे आलादा आरो रुस्रोनानै लानानै ओमफायो सान्दुङाव एसे बोफ्लेनानै, सानदुंआव फोरानो बांद्राय बिदि माबाया आरो नोङो एसे एसे गावहोनानै आरोना? सान्दुंआव फोराननानै ओमफ्रायो, उनावहाय मस्लाफोरखौ ओ मस्ला बिदिनो मा मा मस्ला होयो बेफोरखौ होनानैनो बानलु एसे एवफादेरनानै जेनेबा एसे, एवनानै अ बे मा ग्लासनि ग्लासनि थेमा बयाम फोराव माने जलफिखौ सोनानै उनाव थावखौ मस्लाखौ सोग्रोनानै उनाव थावखौ एयाव सोनाय जायो आरोना थावखौ माने डाइरेक गोथाङै होयो आरोना आङो, थाङै होनानै ओमफ्राय भिनिगार एसे होनाय जायो बे बेबायदिनो स्टर, खालामनानै सान्दुङाव दोननानै बेबायदि जानो हायो आरो ना ओम नोंथाङा बानलुनि बागै एसे फोरमायजागोन नोंथाङा,
बानलुनि बागै बानलुआथ' गासिनि न'खरावबो बानलुआ गासिबो न'खराव जेनेबा गायनानै लायो। खायसेया बानलुआ औ सामफ्रामबो जानायनि थाखाय बाहायजानाय आरो आसारबो खालामना दोनजायो बानलुखौ बानलुआ आरो गोबां रोखोम बानलुु बमब्रा, बानलु फिसा बिदि रोखोमनि थायो आर ना गोबां जायगायावनो बेलेग बेले नाम होनो।
औ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां समा जाबायमोन औ औ नोंथांनिफ्राय मिथिना मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। अ दे नोंथां।